अ खोनादों। खोनादों।
ओम सुबुंफोराथ' दावबायनो थांबाय थायो। बेरायनो थांङो गोबां जायगायाव थांङो ओ आं एसे दिनै दावबायनायनि बागै सावरायलायनो लुबैदों।
दाउबायनायनि बागै ओ दावबायनायाथ' आंनि फेभरेटसो माने आं बिराद दावबायनो मोजां मोनो आरोना आं बिदि थांबायबाय थायो समाव सम बेरायनो हारिनो लोगोफोरजों बा न'खरनिफोरजों बा बिब'फोरजों नोंथांङालाय?
औ औ आंनाद थाय दावबायनो लुबैयो नाथाय न'खरनि मानसिया न'खरनि बिमा बिफाया एसेबां आंनो पारमिसन होआ। ओंखायनो बांस सिनानो आङो आंनि कलेजनि टिचार्स फोरजों कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों बांसिन थांनाय जायो जेर लाइक ओ पिकनिक बेफोरबायदि।
अ जोंहानाबो ओ बिदि बारा पारमिसन होद्राया माने इमान गोजानाव थांनायखौ होआ आरोना थु खाथि खाथिखौ होयो आरोना
औ ओ आंनाव गोबां एक्सपिरियेन्स गैया दावबायनायनि ओरैनोथ' मोजां मोनो खिन्थु बेबायदि एक्सपिरियेन्स मेम'रिसबो जोबोद खम दावबायनायाव खिन्थु ओरैनो बेदि कलेजफोरजों थांनायानो जायो।
अआंनाहाय माने आंहा आब'मोन दङो नालाय आब'मोनजो बिराद बेरायनाय जायो आरोना आंना इदि इमान गोजान गोजानाव थांफेराखै आङो माने आसामनि बाहेरफोराव इमान थांफेराखैबाबो आसामखौनो बुहुत इदि बेरायनो मोनबाय आरो ना आङो अ आरो आंबो कलेजनिफ्राय लांनायाव आंबो बहुद थांनो मोनबाय। माने दा आङो माबायाव थांदोंमोन ओ आसामनि क्लिनेट भिलेज रांसाफारा होननाय दं बे जायगायाव आं थांनो मोन्दोंमोन आरोना माने बिराद मोजां आरो ना अ रांसाफारा बिराद मोजां आरोना गामिया मानसिफोराबो बिराद मोजां माने बुहुद साफायै दोनो आरोना ओमफाय बिदिनो बिराद मोजां मोन मोन आं थांनानै बेयाव फाय उम नोंथाङा मायाव मायाव थांनो मोनखो?
एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया थांफेराखै एसेबां खिन्थु भुटान गेलेम्फु बेयाव थांदोंमोन बेबो कलेजनिफ्राय।
अ भुटानाव आंबो थांनो मोन्दोंमोन क गेलेमफुआव
अ अ साफा ना जायगाया जोबोद साखोन सिखोनै दोनो। भुटाननि मानसि सिफोरा माने आं थांनानै जोबोद मोजां मोनदों साफा जोबोद साखोन सिखोन जायगा ‌।
औ आंबो मोनदों मोननाया बिराद साफा मोनदो आरो। ना माने जोंनिया याव जोंनि इमान साफायै थायाबाबो
ओ माने जोंनिस्राय बांसिन जोंनिस्राय बांसिन साखोन सिखोनै दोनो होनना नानै बुंजायो।
औ ओजोंहायनि मानसिफोराबो जोबोद मोजां औ आराम आरै बिसोरनि ट्रेडिसेनेल ड्रेसखौबो गाननायनानै नायदोंमोन आरो ना।
अ अ आंथ' बिदि माने कलेजनिफ्राय थांनायसो नालाय बिदि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस ट्राइ खालामनाय ओ एसे गोबावै बेयाव टाइम स्पेन्ड खालामनाय बिदि जाया जायासै मानोना मोनसे टिमजोंसो थांनाय नालाय कलेजनि मानसि फोरजोंसो स' इमान थांनाय इदि बिदि-बिदि माने चान्स मोनासै खाबुखौ मोनासै।
अ आं आरो आंनि लोगोफोरजोंबो बेरायनो मोनदों। माने आङो अ माबायावसो बारा गोबाव जायाखै माबायाव थांनो मोन्दोंमोन आरो ना मिज'रामाव ओ माने ओजोंहायनिखौथ' बुंनोनो नांख ओरैबायसा मोजां जायगायाबो फुरा पाहारनि गेजेराव न' माखा थाजोबो आरो ना। नोङो नायनानै माने नायहाबना थाब थांबाय थागोन आरोना ओरैबायसा समायना जायगा।
अ नोङो खिन्थादोंमोन बेहाय
थानायाथ' आङो माने थांलाय फैलाय साननै ओमफाय थानाया औ।
बैहाय मा-मा जाख
बिराद
ट्रेडिसनेल फुड जादों नामा?
बिदि ट्रेडिसनेल खम जायासै खिन्थु ओजोंहाय माने ओमफाय ओजोंहायनिबो औ औ ओजोंहायनि मानसिफोरा बांसिन माने रुनानै जायो आरो ना एसे बिसोरनिया माने रुनायानोसै आरो ना इदि माने हेलदि हेल्दि आरो बिराद मोजाङै पिकनिकआव मा मा खालामबोखो। आं होन्दोंमोन आरो ना इसोरना था माने बिराद मोजाङै रुल्सफोरखौ माने फल' खालामो इदिनो बिराद मोजाङै थायो आरोना बिसोरनि मानसिफोरा
औ माने ट्रापिक ट्रापिक नि ला ट्रपिक रुल्सफोरखौ फल' खालामजोबो
औ बिराद मोजाङै फल' खालामनाय जायो।
औ। जेब्ला आंबो जेब्ला फुटबान गेलेबाव थांदोंमोन अब्ला आंबो बेखौ नटिस खालामदों जे ट्रेफिक रुल्स जि माने सरासनस्रा सुबुंनि जि मावनांगौ रुल्स थायो रडाव हाइरडाव बेफोरखौ गासैखौबो मोजाङै फल' खालामजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। माने जोंनि जायगानिसो बांसिन
अ। औ बेखौथ' आंबो नुनो मोनदों।
औ।
ओमफाय कलेजखौ हाय। कलेजनिफ्राय आरो मा मा। याव थांनो मोनबावखो नोंथाङा।
कलेजनिफ्राय एसेबां जिहेतु कलेज सिम थांदों एसेबां गोजान जायगायावथ' थांखाया खाथि खाथियावनो थांनाय लाइक थाम घन्टा थाम घन्टानि माने बेखिनियाव मोनहैनाय बिदियावनो थांनाय जायो। बोसोरनैसो सिगां जों भुटान स थांदोंमोन एसे खाथियावनो जायो आसामनिफ्राय आसामावनो दङ
उम आंबो मा होनो ओरैनोथ' आं कलेजनिफ्राय थाङाखै खिन्थु आङो ओरैनो आंनि आब' बा आंनि लोगोफोरसो थांदोंमोन आरो ना बावखुंग्रि हाजोआव क'क्राझाराव
अ अ बावखुंग्रि बेयावथ' जोबोर मख'जाथाव जाना दं। खुंग्रि फेस्टिभेल जाबाय थायो आथिखाल
औ बिराद मोजाङै जायो आरोना ओजोंहाय आरो बिराद मानिनायबो दं बावखुंग्रिनि बागै। ओंखायनो आंबो खनसे थांनानै नायदोंमोन। ओरैनोथ' खनथाम थांनांगौ होनदों
अ बे नियम खननो थांनाया
औ आरो खननै थांबावनांगोन। नोंथाङाबो जुदि थांनो गोस नोंथाङाबो जुदि थांनो गोस बा आंजो आंखौ लेंबानो जाबाय सानैजों जोंहा
अ अ जुदि चान्स मोनो आंबो ट्राइ खालामगोन थांनायनि।
औ बेबायदिनो इयुनफोराव जुदि टाइम मोनोबाथाय समफोरा मिलायलायबा थांलायलायनोसै जोंहाबो।
औ औ थांनो हागोन।
उम बेबायदिनो आरो जोंना कलेजनिफ्राय लांबोदोंमोन सुर्ज पाहारावबो। ए सर्ज पाहाराबो बहुद फेमास
उम उम मन्दिर दङ गोबां थानसालिफोर दङ।
बेखौनो नायनो लाङो आरोना जोंना कलेजनिफ्राय।
औ
बिदि ओ न'खरनिफ्राय पारमिसन मोननायाथ' गोब्राब जानानै फैखायो जेब्ला बेरायनो थांनो नागिरो।
औ गोब्राब जायो थांनो होनो माने बायो न'खरनि मानसिया गोजान गोजान
औ बेनिखायनो आङो खाथि खाथियावनो बेरायो बारा गोजान गोजानफोराव बेरायहैलाया।
औ आरो आंहाथ' बिदि औ आउट अफ स्टेट थांनाय एक्सपिरियेन्सनानो दासिमबो गैया।
अ ओ आउट अफ टेटखौथ' आं थांनो मोनबाय खिन्थु आउट अफ आसाम थांनो मोनाखै आरोना बेनिखायनो माने आं सानदों आरो ना बेनिखायनो आउट अफ आसामथ' थांनो होला जेला आङो आउट अफ आसामनि माबा आउट अफ स्टेटखौनो आसामख खौनो बेरायनानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव आरो उनावहाय इयुनफोराव जुदि पारमिसनफोर मोनोबाथाय थांनोसै होननानै सानो आरोना आङो।
माने ओ न'र्थ इस खिनियाव थांखांबायना नोंथाङा? नर्थ इस्टनि स्टेट खिनियाव थांखांबाय आरो मिज'रामाबोथ' नर्थ इस्टनि स्टेट नालाय नाथाय आंनाव बेबायदि एक्सपिरियेन्स जान गैबावा माने नर्थ इस्टनि स्टेटआवथ' मोनसेयाव थांफेराखै आसामनो दंबावदं न दिनैसिम।
थांनोन थांनानै नायनो ट्राय खालामदो थांनानै नायबासो मिथियो ओजोंहायनि ओ सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय या माबोरै थानाय फोरा माबोरै? मिथिनानै मोनो बुहुद आलदा जायो बिसोरनिया थानायफोरा जानायफोरा माने माने बेफोरखौ मिथिना मोनोबा बुहुद माने मोजां आरोना जोंनि थाखाय
औ माने ओ मबेइल बा जेखुनु ससियेल मिदिया नायजस्लाय स्लाय गावनो थांनानै जुदि एक्सपिरियेन्स लाहैयो बे मोनसे आलादा एक्सपिरियेन्स जायो आरो ना?
अ आरो बेबायदिनो लोगोफोरजों बेरायहैनो एक्सपिरियेन्स लानो मोनबाथाय माने बिराद माने आंना मिज'रामनि जा थांदोंमोन आङो बियो बिराद माने मेमरिस थाबोबाय आरोना माने बिराद मोजां जायगायानो माने थांनानो फैनो बाफिनलायदोंमोन आं फैनो गोनाङाव ओरै बायसा मोजांजे माने फैफिन्नोनो बालायो जे ओ सानो जे आं इयावनो थाबाय थानो मोननाय मोनबा होननानै।
आरो बेफोरखौ खोनानानै आं आरो बांसिन थांनो लुुगैबावदों।
नोंथाङाबो हायोबाथाय उनाव आङो मोनसे प्लेन बानायबावनो नागिरदों थांनायनि लोगोफोरजों, थांनो गोसोबा आंजों थांफानो हागोन।
दे जुदि बाजेटआ मिलायोबा आरो जुदि बेफोरबायदि प्लेन जुदि खालामनां हायोबा आं सियर बेबायदि माने ओ थांगोन आरो।
अह अह। बिदिनो खाथि खालाफोरावबो बेरायनो हायोबाथाय बेरायहैनोसै।
औ जुदि चान्स मोनो।
औ। बेरायनायाथ' बिराद मोजां सम सम बेरायनांगौआनो। बिदि न'फोराव थाबाय थानायख्रुइ साबसिन ओरैनो एसे एला बेरायथिंनांगौ होनबासो दुनियाखौ मिथियो।
ओं मानसिखौ मिथियो जे माबोरै थायो, जायो, बिजोंनि न'खरफोरा माबायदि,
बहुद सोलोंनो मोनो आरोना जोङो। बेबायदि बाहेरफोराव बेरायनो थांनांगौबा आरो जोङो जोंनि बर'नि ओ खोथाफोरखौबो बिसोरनोबो एसे खोनथाहैनो हायो जे जोंबो दङ जोंनि बर' हारिनिफोराबो मा बायसा
मिज'रामावबो बर' सुबुं नु नुनो मोनदोंमोन नामा?
ओहो बे बर' सुबुंफोर गैया ओजोंहाय।
औ। माने मिज' मिज' सुबुंफोरानो बांसिन
अ मिज'रामाव औ मिज'फोरानो बां सिन आरोना ओजोंहाय।
अ बेखैथ' बांसिन ख्रिषटान धोरोमनि मानसिफोर दं जानो हागौ?
अ माने ओइग्टि पारसेन्टनो ख्रिस्टानफोर होननानै बुंजागोन आरो ना
औ औ।
बिदि बेलेग ट्राइबनि मानसिफोरखौ नुनो मोना आरो ना बिसोरनियानो दं आरो खृस तान बांसिन धोरोमखौ बिसोरो फोथायो आरोना आरो सानफ्रामबो सानडेय बा ओ रबिबाराव जेरै इदि चार्चआव थाङो। बायदि नुनो मोनदों आरो ना जोङो।
उम।
बिराद पाहार दङ बोजोंहाय माने पाहारावनो फुरा न' न' थाजोबो नायनो माने मोनाबिलि टाइमाव बहुत माने नोङो नायनानै गोमोलायगोन आरो
औ माने खो बेबायदि जोंनि जायगायाव गैया स' एसे इउनिक बुस्थु जों नुनो मोनगोन जे थां
औ औ नोंथाङा जुदि चान्स मोनोबा इयुनाव थांथार बिराद मोजां जायगा माने एकदम गोसोफोरा स्रां मोनहैलायो आरोना।
औ थांथारगोन जुदि चान्स मोनो।
उम। बेबायदिनो रांसारफारायावबो थांनायावबो बिसोरनियाबो माने आं जेबो सा